हेल'
औ
नोंथांजोआ मा मावदों?
आं दायो ओरैनो दङ'।
ओंखाम जाखांबायना नोंथांजोआ?
औ जाखांबाय।
मा ओंख्रि जानाय मोन?
ओंख्रिया सबायबिमा फाजामोन।
ए नोंथांजोआ दायो फ्रि ना?
औ आं फ्रि दंथ'यो।
नोंथांजोआ दसे सम होनो हागोन नामा आं मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ होनो हागोन सोंनो हागोन नोंथाङा।
औ बिदिब्ला आवगायदोनोसै
दे
आयदायानो जादों आबाद आसामाव मा मा आबादफोर मावो आरो जों मा माफोर मोननो हायो बिदिनो आबादजोंहाय बेफोरनि बागै एसे जा सावरायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो आसामाव बांसिन सुबुंफोरानो खमैबो स्निजि जौखोन्दो सुबुङानो आबाद मावनानै जाग्रा। बिथांमोना बायदि रोखोमनि आबाद मावो बोथोर लायै बोथोर जेरै दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायनाय बायदि रोखोमनि माइ गायो बेयावहाय। इनिफ्राय मेसें बोथोरावबो बिदिनो मैगं थाइगं जेरै फान्थाव बिलाथि ओ बानलु लु बान्दा खबि बिदिनो खेरेला बायदि बायदि आरो नै दैज्लां बोथोरावबो माइ आबाद मावनायजों लोगोसेनो ओ खुमब्रा मेग गं सबायबिमा बेफोरखौ मावनाय जायो। ओ गोबां सुबुङानो जेनेबा आबादखौ जानायनि थाखायल' मावा बिथांमोना बे आबादजोंनो माने गाव गावनि न'खर सालायनाय फिसा फिसौ फोरोंलांनाय नै बेफोराव रांखावरिनि हेफ फाजाब मोनो बिनि थाखायनो बिथांमोना आबादखौ स्निजि जौखोन्दोआनो मावो आरो जोंनि आसामाव।
ओं
आरो बर'फ्राथ' बेनोसै गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि। खा बिथांमोनाबो आबादजोंनो गावसोरनि न'खरखौ सालायलाङो आरो। आरो गावसिनि फिसा फिसौ फोरोंलांनाय न'खर खुंलांनाय बेयावहाय आबादनिफ्राय गोबां बिथांमोना मदद मोनो आरो।
औ नोंथांजोनि मोनथिनाय मथेब्ला नै बेफोरनो जाहैदों आरो ना?
औ, आंनि मिथिनायाव बेनो आबादनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जानाय जानायजों लोगोसे बिदिनो फाननाय बायदि बायदियाव।
आंनि म आंनि मोनथिनाय मथेब्ला आबादफोरखौहाय जोङो आबादजों जोङो खालि जोङो जानाय लोंनाय बा बिदिनो जों न'खर सालायनायल' नङा गोबां जों फालांगियारिफोर जानो हायो गोबां गेदेर गेदेर फालांगियारि जानो हायो आबाद जों जों आबाद मावनानै खेथि खालामनो हायो गोबां बिदिनो गेदेर गेदेर आबादनि खेथिफोर खालामनो हायो। जेरै जोङो आबादजोंनो जोङो बहुद गिदिर गिदिर फालांगियारि सासे जाफुंसार फालांगियारि सुबुं जानो हायो आरो। आंनि मोनदांथियाव आं बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। बहुदानो बिदि गावनि औ बिदिनो साफ्रोमबो मानसिफ्रा आबादजों बर' माहा बर' हारियाथ' आबादजोंनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबाद मावै मावैनो फैनाय नङा होनब्ला?
औ
औ बिदिनो जों गोबां बिदिनो जों आबाद मावनाय नुनो मोनो आसामावहाय जोङो आबादखौ जोङो आबादखौ होननो थाङोब्ला जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो आसामावहाय जेरै जोङो माइ गायो बिदिनो बायदिसिना जोङो बोथोर लायै बोथोर जोङो गोरान खेथि मावो जोङो आरो गिसि खेथि मावो गोरान खेथि बुंनो थाङो ब्ला जोङो बिदिनो बायदि रोखोमनि बानलु बानलुफोरबो गोबां खिथ खेथि मावनाय नुनो मोन्दों जोंनि आसामावहाय आरो बिदिनो गोबां बिदिनो जिंखा भिन्दि बायदि बायदि मैगंफोर गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि आसामाव आरो जोङो बिदिनो गोबां नि बिदिनो आबाद मावनानै जों जों न'खरखौ सलायलांनो हायो गाव गावजों गाव गावनि उदैखौ सुफुंनायजों लोगोसे मालायनोबो जेन बिदि जानाय लोंनायनि जों सुबिदाखौ मोननो हायो मालायनिबो होनो हायो जेन बिथांमोनाबो जेन बेफोरखौ मोननो हायो जेन खाथि खालायावनो आबाद मावोब्ला आबादनिफ्राय जों बेफोरबायदिखौ मोननो थाङो आरो गोबां बिदिनो बुस्थुफोर आरो जों आबाद आबाद होनोब्ला बिदिनो गोबां रोखोमनि जों बिदिनो आबाद मावनो हायो आरो।
औ
आरो बिदिनो आबाद जों आबादखौ बिदिनो बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनो हायो। आरो जों आबादजों गोबां न'खरफोर सालायनायखौ दोनिफ्रायनो जों बर' हारिखौनो जों लानानै नायनो ह थायो जों बर' हारिखौ लानानै नायब्ला जों मोननो हायो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया आबादजोंनो आबादजोंनो सोलिबोनाय न' खुंबोनाय बिदिनो बर'फ्रा बर'फ्रा आबादजोंल' नङा लोगोसे न'आवहाय दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जुनार जफोर फिसिनानै बर' जों बर' हारिनि मादाव नायबा जों नुनो मोनो आरो बर' हारिनि सोलिबोनायखौहाय।
औ
आंनि नुनायफ्राव बेफोर आरो गोबां बिदिनो गोबां फालिगि गोबां गिदिर गिदिर फालांगिरिबो जानो हादों आबादजोंनो जोङो गोबां बिदिनो जोङो नुनो मोनो जोंनि थासारि खाथि खालायावहाय जों जोंनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो नुनो मोननो हायो। जेन बेलेग हारियाल' बिदि आबाद आबाद मावनानै जेन गिदिर गिदिर फालांगियारि जालासिनो जों दायो जों दासान्दि आथिखालाव जों जोंनि बर' हारिफ्राबो बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर फालांगियारि फालांगियारि सुबुं जानो हादों जों जोंनि मेगननि नोजोरजों नुनो मोनदों गोबां दि
नंगौ नोंथाङाबो थिगखौनो बुंदों आं जेरै सानदों इनिफ्राय आङो नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो सानो ओ जेनौबा सिगांनि आबाद मावनाय ओमफाय आरो दानि आबाद मावनाय माबाफोर फाराग दं नामा?